हेलौ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनाहैनो हादोंना औ। औ नोंथाङा मा खामबाय दं?
ओ आं दा ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो।
औ नोंथां।
औ नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दं?
आंबो दं ओरैनो नोंथां जिरायनानै। दा मा बैसागो बैसागो बोथोर। फोराव नोंथांमोननिथिं माबायदि थाजा गोमजायै रं। ओमफ्रायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
ओ नोंथाङा बुंफिननो हागोन नामा?
बैसागो जोंनि दा बैसागो फोरबोआव। जों माबायदि गाजा गोमजायै। रंजायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना? नोंथाङा आंनि बाथ्राखौ खोनादोंना?
सोरखो होनोब्ला। नि बोथोराव खोनादों। खोनादों ओं। बैसागु होननानै जों बर'फोरनि आंगोनि मोनसे रंजाथाइ बा फोरबो ओ बेखौ जोंनि बर'फोर बा बर'जों लोगोसे जोंनि आसाम हादोरसानि‌। गासैबो हारिफोरानो। सै दानाव फालिनाय जायो ओ सैथो दाननि जोबथा खालारनिफ्राय फालिनाय जायो सैथो दाननि जोबथा खालाराव जोङो जोंनि न' बांफांफोरखौ।
औ नं
खालाम खालामनानै आरो। जों नदा दुबखौ
औ हेल' नोंथां।
खोना खोनानो मोनाखै नामा नोंथाङा।
औ बिदिनो। खोनाफैयाखै नोंथां बारा।
खोनाबायबा दा।
औ औ खोनाबाय नोंथां।
औ दा बैसागो। खौ जोङो बेफोरबायदिनो।
मा होनोमोन औ।
ओ जोङो जोबथा साननिफ्राय जे मोसौ बैसागु थुखैस्रां लोबस्राङै जोङो बेखौ मान होयो बेनि उननि बैसागुनि सेथि साननिफ्राय जोङो जोंनि मानसिफोरबो मानसिनि सान नैथि सानाव मोसौनि नैथि सानाव सैमानि सान थामथि सानाव दाउ हांसोनि सान ब्रैथि सान। ब्रैथि सानआव अमानि सान। बाथि सानाव बेफोर बायदि। बिदिनो दाव फारौनि सान। ओमफ्राय दथि सानाव सैमानि सान आरो स्निथि सानाव जोंनि बाय बाहागि बयबो जयै
औ। नोंथाङा आदा बैसागो बैसागो मोसानायाव मा मा जों बर' सिख्लाफोरा गानो मा मा रोखोमनि खोन्थानो हागोनना। नेट नेट मोनाखै नामा नोंथां। हेलौ। खोनाफैयाखै नोंथां नोंनि रायलायनायखौ।
बा जालायनाय बेफोर बायदि।